हेल' नोंथां खोनदों ना नोंथाङा हेल' नोंथां
हेल'
हेलौ नोंथां औ खोनादोंना नोंथाङा हेल' नोंथां
हेल' नोंथां
नोंथाङा खोनादोंना?
हेलौ औ खोनायाखै? थां आं दासो खोनाफैदों। औ नोंथां खोनायाखै? औ।
नोंथां। औ नोंथाङा आंनो दसे सम होनो हागोन ना नोंथां?
औ नोंथां हागोन।
औ नोंथांजों एसे आबाद मावनायनि बागै एसे सुंद' सावराय नो सानदोंमोन नोंथां।
औ नोंथ
हेलौ नोंथां औ नोंथांमोननि ओसोल औ नोंथां नोंथांमोननि ओन सोलजाय आबादखौ माबायदि रोखोमै मावनाय जायो नोंथां एसे फोरमायनो हागोन ना?
अ नोंथां ओ जोंनि ओनसोलाव बिदिनो आबादखौ औ खोनायाखै?
औ औ नोंथां खोनादों।
औ जोंनि ओनसोलाव बिदिनो आबादखौ जोङो ओ दाथ' दैज्लां बोथोर ना जोङो माइ आबाद मावनाय जायो जेरैहाय जोङो माइ मा आबाद मावनो थाखाय जोंनो हरावनो खोथिया फोनो नांगोन जोङो बे खोथियाखौ माइज्रि एबा माइज्रिफोरखौ जोङो दोननांगौ फथबना माइखौ। एबा जोङो दखानफोरनिफ्राय लांनानै दोनो आरो। बायनानै लाबो बिनि उनावहाय जोङो फाथोनि बस्थ थायाव सोमनानै जोङो बेखौ फुख्रिफोराव सोमनानै दोननाय जायो आरो सोमना हरब्रै बा हरथाम सोनादोनानै जों बोखांनानै ला यो बिनि उनावहाय जोङो बेखौ ओ मोजाङै ओ बिलाइ एबा थास' बिलाइजों जोङो खोबनानै दोननाय जायो आरो। बिनि उनावहाय ज जों बेखौ जेब्लागोन अब्ला जोङो बेखौ ओ फोथाराव लां नानै दुब्लि फोथारखौ मोजाङै हालएवनानै जोङो फोहैनाय जाय जायो आरो नोंथां माबादिबा नोंथाङा माइखौ बोरैहाय गायो एसे बुंनो हागोन नामा नोंथां?
औ नोंथां जों माइखो बोरै गाय गायो होनब्ला नोंथां जों जा आबाद मावनो थाखाय जा जों बिधान एबा जा खौबो बुङो खोथिया बे खोथिया खोथियाखौ जों उम जेब्ला गायनानै ओ फोनानै दोनो एबा बेखौ रज'नायखौ उम समखौ नेनानै जा समखौ सफैयो बे समसिम उम सफैनाय नायनि उनाव समाव जोङो जा फुनो हानाय एबा बे खोथियाखौ फु नानै गायनो हानाय जाब्ला जोङो बेखौ फुनांगौ जायो नङा होमबा नोंथां? हेलौ नोंथां थिग बेबायदिनो बे खोथियाखौ फु थि औ थिग बेबायदिनो बे खोथियाखौ फुगोरना लानानै बै जों गायनो होननानै लानाय हायाव ओ हायाव हा-हालेवना ट्रेक्टरजों एबा ओ मोस मोसौ हालुवाजों हाल होनानै एबा हेवनानै जोङो बे हायाव माइ माइ आबाद जेरै माइखौ गायनाय जायो आरोना नोंथां। बे-बेनि उनाव जोङो जा मोननाय फिथाइ माइखो हानानै नआव लाबोनांगौ मारा नानांग गौ। बेनि उनाव जों जिगाबखौ एबा खनसायनानै दोन होमबा जोङो जिगाबजोंबो मोनसे मुलाम्फा खालामनो हायो आरोना नोंथां।
औ औ।
जेरै मुलाम्फा होनब्ला जों दैज्लां बोथोर ओ दैज्लां बोथोर एबा मेसें मेसें बोथोराव मोसौनो गांसो गैया जाया-जायोना नोंथां। दे। बे गांसो गैयि समाव मोसौनो जों जिगाबखौ होनो हायो आरोना नोंथां।
औ
बिदिनो जोङो आरो माइनि अनगायैबो गुबुन गुबुन आबाद मावनाय जायोना नोंथां बे आबाद मावनाय बे आबाद मावनायाव बे माइ हाखांनानै लाबनाय नारा एबा जिगाबखौबो आरो नाराखौबो हाना बुथुमना दोनब्ला जेरै- जोङो उम माइनि अनगायैबो गुबुन गुबुन बुन आबाद मावनाय जायो जेरै- हाइजें हालदै बेफोरदि आबाद मावनाय एबा थास' बेबायदि आबाद मावनायाव बै हाइजें हालदै गायनायाव जों नाराखो हाइजें हालदै गायनायनि बिथाब एबा आलियाव जोङो नाराखौ खोबजायो एबा जिगाब खौबो होजायो नोंथां
औ औ ओ नोंथांमोननि ओनसोलावहाय जेराव माइनि अनगायैबो मा मा मैगं थाइगंनि आबाद मावनाय जायो नोंथां?
इदि ओ थिग बेबायदिनो जोंनि ओनसोलाव हाइजे जेरै- बुंनो थाङोबा जोङो नि अर्गानिक मस्लायाव गोलैयो जेरै- हाइ जें हालदै बानलु जेरै- जिंखा पथल बेबायदि आ बादखौबो मावनाय नुनो मोनो आरोना नोंथां।
औ औ ओ बिनि अनगायै बो गोबां ओ आबादफोर दं जेरै- जोंहा जिंखा आ पटल ओ भिन्दि ओ नोंथांमोननि ओ जेन'बा पटलफोरनि आबाद मावनाय जायोना जाया नोंथां?
औ जायो। थारैनो नोंथां जेरै- पटलखौ जोङो जा औ नंगौ नोंथां जेरै- जा पटलखौ गाय ओम गायनो होनोब्ला बा खल पथल आबाद मावनोब्ला जोङो जा पटल बिफांनि था थारा गैया होमबा नोंथां बेखौ जोङो हास'नानै बे खौ मेराय गायनाय समाव बे पथल बिफांखौ मेरायनानै गायनांगौ जा जायो आरोना नोंथां थिग बेबायदिनो ओ बे खिलिब्ला बेयो खिलिब्ला बेखौ मानखोनो थाखाय जोङो सा बैसां एबा सां गायनानै जोङो बे साङाव दि दिरुं सोंनांगो नङाब्ला उम जोङो बेखौ मानखोनो थाखाय गन फिसा फिसा खाथि सैनानै सायाव होनांगौ जेंलाब जायो आरोना नोंथां।
औ नंगौ।
पटला पटला खिलिबा मानलानो थाखाय गन फिसा फिसा थुना होनांगौ आरोना नोंथां। थिग बेबाय निनो बेयो मानखोबा बा बेखौ बि ओम बिबार लाहोनो थाखाय जोङो बे हाय ओम बेहाय जोङो उम जेरै- मा ओ हासार द'खानफोराव मोननाय मुलि मेडिसिन बेखौ स्प्रे मारिनाय जायो एबा बेयाव मुुलि सारनाय जायो आरो ना नोंथां। बेहाय जाहाथे बिबार खौ बिबारखौ बेरे सुवा ओ सुवा जाहाथे बिलाइफोराव एम्फौ थो बिलाइफोराव एम्फौ थोबा जासे बेखौ स्प्रे मेदिसिन मारिनाय जायो आरो ना नोंथां थिक बेबायदिनो बेयो बुरजा बुरजा मानखोबा एबा बिलाइआ ज्राव ज्राव बुरजा जाब्ला बे बिलाइखौ खौबो जों खाना होनांगौ आरोना नोंथां जाहाथे बियो फिथाइ बुरजा एबा फलखौ बुरजा होनायनि थाखाय जोंनो। बेनि उनाव बेनि उनाव बे जा फिथाइ गोरलै गोरलै खिलिबा बे फिथाइखौ बेरे सुयै बायदि दि एबा बेरे ओम फिथाइया मोननानै सेवना थाङि बायदि जोङो बेयावबो भिटामिन एबा भिटाम जायखौ जोङो हासार दखानफोराव मोननाय जायो बे हासार एबा भिटामिनखौ होनांगौ जायो आरो ना नोंथां बेनि उनाव जोङो जा फिथाइखौ बेनि उनावसो जोङो बे फोर मेदिसिनफोरखौ बाहायबा गोग्गो फिथाइ मोननो हायो गोग्गो फिथाइखौ मोनब्लासो जोङो रां रांङारिनि बेलायाव दाम गोसा बेसेनाव फाननो हायो आरोना नोंथां
औ
हेलौ नोंथां औ नोंसोरनि ओनसोलजोंबो बेबायदिनो मावो नामा नोंथां?
बिदि औ खोनादोंना नोंथां?
औ नोंथां खोनादो
औ जों बिदिनो मैगं थाइगंनि आबाद मावनाय जैरै जोङो खोनादों ना?
औ औ खोनादों औ
जोङो जेरै जोङो थासोमलिफोरनिबो आबाद मावनाय जायो नङा होमबा नोंनो आबाद मावनाय जायो होनना जोङो बोरैहाय आबाद मावनाय जायो होनना बुङोब्ला जोङो बेखौ बे था बिफां बोरायखौनो जोङो दानस' दानस' थुख्रा थुख्रा खालामनानै जोङो बेखौ खालामनांगौ आरो थाखाय बिदिनो ओ दिरुं बोनानै जोङो लारि लारि ओ सिदा सिदा गायलांनाय जायो आरो बेनि उनावहाय बियो बिलाइ रोदोमबाथाय गिदिर जालांबा बेनि सिङाव बेदर बेदर माबायो आरो ओ मा औ
औ औ
जोङो बेखौ बे थाखौ जोङो थाखौ रुनानै जाजायो आरो बेनो गोबां जोङो हमदों आरो नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां थारैनो
थासोमलिनि आबाद
औ जोंनिथिंबो थारैनो बिदिनो नोंथाङा जाबायदि बुंलांदों बेबायदिनो था सोमलिनि आबादखौ मावनाय जायो आरोना नोंथां
औ औ
बांसिन बांसिन बांसिन जोंनिथिंजायबो बेबायदि थानि आबादा बांसिन गोरान जायगा एबा दै लोमि जायगायावसो जायो नालाय नोंथां जोंनि ओनसोलथिं जायथ' जोंनि ओनसोलथिं जायथ' दा बांसिनानो गोरा माइ गायनाय समबाबो जोंनि ओनसोल जाय गायजनो हानाय सुबिदाया दङ आरोना नोंथां।
जोंनिया जोंनि ओनसोलावहाय दा गोजौ हा जाहैबायदि नालाय गोथौ आरो गोथौ हाखैजाय माइबाद खौबो बिसोरो मेसें बोथोरावसो गायनाय जायो आरो मानो होनना बुङोब्ला थाङोब्ला गोथौ हा ओ गोबां दैबाना जायो नालाय बेनिखायनो बिसोरनि माइहा बारा जाहोलाङा बिनि ओंखायनो बिसोरो मेसेंवसो आाखौ बांसिन गायनानै मोननाय जायो आरो दा नोंथाङा ओ मेसें बोथोराव माइ गायनायनि नामफोरखौ एसे बुंनो हागोन नोंथां?
मेसें बोथोराव गायनाय माइखौथ' आसु माइ बुंनाय जायो आरो आरो बरा माइ बुंनाय जायो आरोना नोंथां जोंनि थिंजाय।
औ औ
माइ आरो ओरैनो गुबैयै माइसालि माइबो बुंनाय जायोखि आरो नोंथां।
औ औ ओ आरो नोंथाङा बेफोर माइखौ गायनो मोनफेरदोंना?
आं औ मोनफेरदों नोंथां।
औ ओ दा बिदिबा नोंथां जोंना स
औ
दे बुंनाय
जोंनि जो ओनसोल जाय जेरै उम जोंनि ओनसोल जाय गोरान जायगा नालाय ओ जा उम बे माइखौ गायनो थाखाय जोबोद उम गिसि एबा दै थानायनि दोम उम जायगायाव गायब्लासो बे बरा माइ आसु माइआ जानायखौ नुनो मोनो आरो ओरना नोंथां बोरि ओनसोलाव बे ओ गोजौ हा बायदियाव बालासि टिया हायाव बे माइखौ कम जानाय नुनो मोनो आरो ना नोंथां।
औ ओ नोंथां बिदिब्ला जोंना समबो गोबां जाहांबाय नङा होमबा जोङो जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोन्थ' जासिगोन नामा?
औ गोजोननाय थाबाय नोंस
औ दे नोंथां गोजोन्नाय थाबाय।